औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
अ औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'यो नामा
औ दंथ'यो नोंथां ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे समम होनो हागोन नामा मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जा दोंमोन नोंथांखौ
औ नोंथां औ नोंथां हागोन दे हागोन नोंथाङा आयदाखौ एसे फोरमायनानै होग्रोबानो जाबाय अब्लासो सावरायजागोन नोंथां
आयदाया जाहैबाय जेरैबायदि जों बर' बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरबायदि ओ गाव गावनो बेमार आजार गाव गावनि बेमार आजारावहाय गावनो मिथिंगानिफ्राय दिहुननानै लाबोदों मुलिफोरखौ बेफोर मुलि सम सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन मा मानो होनोब्ला नोंथांमोननि जायगायाव जानो हागौ गोबां सुबुं मुलिफोर बाहायो बेफोरबायदि बाहायनायनि बाहायनायनि सोमोन्दै आं मोनथिनानै लानो सानदों आरो नोंथां बिनिखायनो आङो बे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होन्नानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा बे आयदानि सायाव ओ सावरायनो हागोन ना हाया नोंथाङा
अ हागोन नोंथां जिहे थु जोङो बियो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोनानै थाबोनाय नायोब्ला जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो बे सुबुं मुलि बर'फोरनि सुबुं मुलि बाहायनायनि सायाव जोङो सावरायनो हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जागायगोना आं जागायगोनो
बिदिब्ला नोंथां बे सुबुं मुलि बाहायनाया नोंसोरनि समाजाव माबायदि जानानै दङ नोंथाङानो सुद'यै जागायग्रोनानै होदो नामा नोंथां
अ नोंथां अब्ला खोनादों दे नोंथां बिदिब्ला आं सागेरसै सुबुं मुलिया जाहैबाय जोंनि गोदो गोदाय बर'फोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोङो मानोना मिथिंगानि सायाव जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै मोनसे मिथिंगानि सायाव जोङो थाबोनाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो बै हारि हिसाबै जोङो मिथिंगायारियाव जा मोननाय जेरै रोदा बेदर बिलाइ बायदि आरि मुवा बेसादनि बिफांनिफ्राय लाइफांनिफ्राय जोङो मोननाय मुवा बेसादनिफ्राय जोङो बेफोरखौ मुलि हिसाबै जोङो बाहायनानै जोङो जाबोदों लोंबोदों आरो फुनबोदों बाहायबोदों बे फोरखौ जोङो मोनबोदों आरो बेबायदिनो आथिखालाव जोंनि जा गामि एबा जायगा ओनसोलावहाय जोङो बे सुबुं मुलि बाहायनायखौ आथिखालावबो जों नुनो मोनो मानोना जिहेथु सुबुं मुलिया जोंनि मोनसे दोरोङारि गियान जा गोदोनिफ्राय जोङो बास्लायनानै आथिखालावबो बास्लायनानै बे सुबुं मुलिया जोंनियावहाय आथिखालावबो गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो जोंनि बे बर' सुबुं सम बर' समाजाव जोंङो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय जोंङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव जोंनिथिंजाय सुबुं मुलि बाहायनाय होनोब्ला जेरै - जोंङो गगा मोननायाव जोंङो मोनसे बोरि मुलि होनो दां नोंसोनिथिं जोंनि जोंथ' जारुवा बिदि होननाय आरो बेखौ जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा बिदिनो मुलि हिसाबै जों माखासे जा ओ बिफां लाइफांनि ओ रोदा ओ बिदिनो फिथाइ बायदियि आलौग्रा बुस्थु बिदिनो बायदियारि बुस्थुनिफ्राय देनानै जोंङो मोनो आरो बेखौ जोंङो फाननानै आरो गगा मोननायाव बे खौ जोंङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बरहम होननाय बेबो जोंनि मोनसे ओ मिथिंगायावनो मोननाय बेखौबो जोंङो लोमजायोब्ला साजायोब्ला बेखौ थालोआवहाय खानायखौ एसे हनानै जोंङो बेखौ बहरमखौ होनाय जायो मानोना बिनि गेजेरजों जोंनि लोमजानाया खारो होननानै बे खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनियावहाय सुबुं ओ मुलि बाहायनाया जोंनियावहाय मोननै रोखोमै बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनसेया जाहैबाय मोन्थोर गोनां सुबुं मुलि आरो मोन्थोर गैयै सुबुं मुलिखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ मोन्थोर गोनांङाव जोंङो माखासे सुबुं मुलिखौहाय जोंङो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय सुबुं मुलिखौनो जोंङो माखासे मोन्थोर रायनायनि गेजेरजों जोंङो ओ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंङो सासे अजाया सासे ओ लोमजानाय मानसिखौहाय ओ बिदिनो सालदावखुमै सालदावखुमैजों जोंङो मो थोर रायनानै जोंङो जारिनानै जोंङो ओ फाहामनानै हरनाय खौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय दासिमबो बेबायदि जारिनाय खान्थिखौ आंङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ मोन्थोर गोनां सुबुं मुलिया जोंनि ओनसोलाव बाहायजादों आरो मोन्थोर गैयैया जोंनियावहाय बे ओ दहाय ओ नोंथांनो बुंनाय बायदि बिदि गगा मोननायाव होननाय बिदिनो बायदि आरिखौ जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों। आरो गोबां बिदिनो मैगं थाइगंनि गेजेरजों जोंङो जोंनि सुबुं मुलि बाहायनायखौ जोंङो आथिखालावबो जोंनि ओनसोलावहाय जोंङो नुनो मोनदों आरो बिदिनो थिग नोंथांङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय सुबुं मुलि बाहायनायखौ एसे फोरमायना होदो नामा?
औ सो बाहायनाय होनोब्लाथ' बेखौ दसे समनि गेजेराव सावरायनानै फोजोबनो हाया नोंथां मानोना जों बर' समाजाव गोबां गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो सुबुं मुलिखौ बाहायबोगासिनो दं बिनिखायनो ओ आं जिखिनि मोनथिगौ जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय जिखिनि सुबुं मुलि बाहायो बिनि साया बिनि सोमोन्दैनो नोंथांनो आं फोरमायनानै होनो सानदों नोंथां मानोना जोंनि ओनसोलाव बांद्राय सुबुं मुलि बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय मोनलिया गो ओ खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदो गोदायहाय सुबुं मुलि बाहायनाया जोंनि ओनसोलावबो दंमोन। नाथाय आथिखालाव जोबोद खम जानानै फैबाय आथिखालाव ओ डाक्टारफोरनियाव डाइरेक्ट थांखानाय बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
जेरैबायदि उम जोंनि ओनसोलावहाय दासिमबो बाहायबोबाय थानाय नोंथांङा बुंनाय बायदि बिदिनो मोन्थोर गोनां सुबुं मुलि मोन्थोर गैयै सुबुं मुलि बेफोरखो बेफोर मोननै बाहागोआव सावरायजायो नोंथां बेबायदिनो मोन्थोर गोनां सुबुं मुलि होनोब्ला उम बेखौहाय जा जन्दिस जानायाव जारिहैनाय बेफोरावहाय मोन्थोरजों जारिनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो आरो दै गोथार सारना ओ दै गोथार हर लाबोनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो। दै गोथार माने दै जारिनाय बेफोरबायदि लाबोनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो मुलि बाहायनाया जाबाय जन्दिसाव जन्दिस जायोब्ला मुलि ओ मुलि माबानानै हरो बानायनानै हरो बेखौ जा-लोंहोयो बिनिफ्राय ओ हाथाय एम्फौ जायोब्ला दे-देनानैहाय हाथाइ एम्फौखौ दिहुननाय बेफोरबाय बेफोरबायदिनो ओ गुजुनायाव गुजुनाय गगा मोननाय गगा मोननायाव बेहाय बै ओम सा ओ सामब्राम गुफुर आरो थाव फुदुं ओ थाव गुबै एबा थाव जानाय थाव फुदुंनानै गन्थङाव फोनना लानाय बेफोरखौ दासिमबो खालामनाय जायो। आरो बे ओ बेफोरबायदिनो ओम उदै सानायफोरावबो ओ खायसे खायसे ओनसोलाव बायदि बायदि बाहायनायखौ खोनानो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओम बै खिनाय जानायावबो खिनाय जानायाव ओ खिनाय जानायावबो गाव गावनो मुलिखौ दिहुननानै लायो। बेबायदिनो आरो ओम‌ खर' सा ओ खर' सानायनि थाखायबो बानायनानै लायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो गोबां ओ बेफोरबायदिनो गोबां सुबुं मुलिफोर दङ बेफोरनि गेजेराव ओ आं गासैखौबो मोनथिजोबा ओ नाथाय आं बावनानैबो दङ नोंथां। बिनि थाखाय थाखायनो आङो जि जिखिनि मोनथिगौ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो बुंबाय आरो बेफोरबायदिनो
ओ बेफोरबायदिनो नुनो मोनोदि अजाफोरनियाव थांनानै ओम बायदिमु- मुलैलाबोनाय आरो
नोंगौ नोंथां उम औ
औ अजा फोरनाव थाबिस लाबोनाय बेफोरबायदिखौबो आथिखालाव ओम जायगा लाना जायगा नुनो मोननाय जायो। नाथाय बुंनो थाङोब्ला बेफोरनिफ्राय आथिखालाव जोबोद सोलायनानै फैबाय आरो। ओम बे फोरनि ओ बेफोरखौ बाहायनायनि अनगायै आथिखालाव बांसिन डाक्टारनियाव थांनाय एबा आयुर्वेदिक
मुलि जानाय बेफोरखौ बांसिन बाहाय बाहाय बाहायबोगासिनो दं। बेफोरबायदिनो
ओ
बेफोरबायदिनो ओ आथिखालाव पमिय' बेफोरखौबो बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनबा उन्दै ग थ'फोरनो बांसिन आथिखालाव पमि ओ पमिअ' डाक्टारनाव लांनानै पमिअ' मु लि जाहोनाय बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो। ओ बेबायदिनो बुंङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव ओ गामि ओनसोलावबोथ' बांद्राय बोराय-बुरै गैला नालाय मुलि देनाय ओ मुलि देनोबो बांद्राय रोंला हाग्रा बंग्रा नागिरनानै
आथिखालाव आरो हाग्रा बंग्रायाबो जोबस्रांलांनो हमबाय बिनि थाखायनो ओम मुलिफोर नागिरना मोननाया जोबोद गोब्राब जासै आरो बिनि बिनिखायनो सो ओ बांसिन सुबुङानो सोलोंनानैबो लाखिनो हायाखै आरो मुलि बानायनाय खौ बे ओ बेबायदिनो मुलिखौ ओ ओ बेफोर ओ बेफोर ओ बेफोरबायदि मुलि बेफोरबायदिनो मा ओ मा होनो ओ सुबुं मुलि बाहायनायनि सोलायै आ थिखालाव डाक्टरफोरनियाव थांनानै बांसिन ओ मुलि जानाय बिजि थुजानाय बेफोरबायदिनो ओ मुलि लोंनाय टेब्लेट जानाय बेफोरबायदिखो बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां नो जानो हागौ नों थांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदिनो आथिखालाव जानानै फैबाय मानोना जाय ओ गासै जायगायावनो सोर सोलायजोब्बाय आरो आथिखालाव बिनिखायनो ओ बिनिखायनो बुंनो हायोदि ओ आ ओ सु ओ सुबुं मुलियाबो आथिखालाव जायगा आवग्रिनानै दं नाथाय बांसिन बांसिन गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय बेफोर दाख क्टरफोरनि बिजि लानाय हेलौ नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन नामा?
बुङाखै इदिनो होनलाबायदों हनै बैखौ होनलाबायदां सासे गथ'खौ।
ए ए माने नोंथाङा गामियावसो दङ माने
औ औ औ औ सासे गथ'आव बैयाव थाबायलाबायनानै डिस्टार्ब बानायबाय थादों बे खौ होन्दोंमोन आं नोंथां।
ए। बिदिनो नोंथां गथ'फोरा बुजियाबो नालाय बुनोबो हाला रायनोबो हाला जाहैयो। बिनिखायनो उम मोजाङै बुङाबाथ' जाखाया बिसोरखौ। रागा जोंना बुङोब्लाथ' बांसिनसो खालामो। ओ नोंथाङा मा आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
अ बुंनांगौआथ' गोबां दं नोंथां बिदिनो सुबुं मुलि बाहायनायफ्रा। ओ फंसे बा फंनै औ नोंथां।
बेखौ ओ नोंथांङा अवान मिनिटावनो बुंनानै ओ फोजोबदो एबारि
औ नोंथां जागोन।
ओं दे।
ओ से मिनिट दा नोंथां बिदिब्ला गु थामजिद' मिनिट जागाय बिनिफ्राय आनस्टार्ट खालामसै आरो सुबुं मुलिया जाहैबाय जोंनि मोनसे ओ फंसे बा फंनै रावजों बुंनानै जों बेखौ फोजोबनो हाया। जिहेतु नोंथाङानो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय जेरै सुबुं मुलिया जोंनि थाखाय मोनसे जोंनि बर' समाजाव गोबां गोहोम गोग्लैना थानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो सुबुं मुलिया माखासे जोंनि जेरैहाय ओ खेला गेलेनायाव जोङो गुनथें बायनाय बौनाय बेफोरबायदि आरियाव जोङो माखासे बर'फोर उन्दैफोरनि जा बौनाय खारनाय बायदि आरि लोरिनाय बेफोराव जों बाहायनाय जों माखासेखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो गोबां बिथिङावहाय सुबुं मुलि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आ बिदिनो हाग्रा बग्राया नोंथाङा बुंलांबबाय जेरै जोबस्रांलांनायनि गेजेरजों माखासे सिनायला माखासे ओ मा सुबुंफोरा जोंनि सुबुं मुलि बाहायनायावहाय जोङो ओ। आथिखालावहाय जोङो बारा मोनबांनो थांला आरो जा सिनायै बाहाय नै बेखौ सुबुं मुलिखौ बाहायनानै माखासे सुबुं मुलि बुथुमगिरिबा लागगिरिफोरा जोङो बेखौ देनानै जोङो मुलि हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो सरासनस्रा जोङो बेखौ ओंख्रि जानाय आरो बायदिनि गेजेरजोंबो जोङो सुबुं मुलि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङा जेरैबायदि आं से मिनिट सम होदोंमोन आं बे से मिनिट समावनो रायना फोजोबबाय नोंथाङाबो बिदिब्ला नोंथांजों सावराय मोननानै आं गोजोननाय मोनबाय
ओ औ नोंथां नोंथाङा दि बुंलांबाय ओ बेफोरबायदिनो संना जानाय हाग्राफोरनि मैगंफोरनिफ्रायबो सुबुं मुलिखौ बाहाय